हेलौ औ
अ नोंथां
औ नोंथां
औ मा खौरां
खौराङा मोजाङानो नोंथां
अ बेनो मानोबा फन खालामदोंमोन नोंथाङा
बिदिनो बै बाथ्रा फावनि सोमोन्दै एसे मिथिनो लुगैनायनि कल खालामनाय जादोंमोन
अ अ अ बै गोदोनिजों बाहायबोनाय बा गोदो आबै आबौमोनहा बाहायबोनाय बाथ्रा फावाना बर'निया
औ औ बेनो नोंथां औ
अ बिदिनो माखौ मिथिनो लुबैदों नोंथाङा?
बेखोथ' आं मिथिनो लुबैदों जे बै सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दाथाम बिदि होननाय मोनसे दंमोन ना नोंथां
औ औ दं।
औ।
माने बेनि बेखेवनायखौ मिथिनो लुुबैदों आरो ना नोंथाङा?
औ नोंथां औ औ।
बे सिखा गोदाना सानथाम औ जागोन दे। बे सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथामा माने बेखौनो फोरमायो आरो जेनबा नों हाथायनिफाय सिखा बायनानै लाबोयोब्ला जों बे सिखा सिखाखौ खामानियाव बाहायाबा ओ बेखौ जों मोजां ना गाज्रि बेखौथ' जों हमदां हायाना।
औ नंगौ।
ओ बेखौ जोङो खामानियाव बिदिनो साननै सानथामसो बाहायबाय थाबा बा दाननानै नायबाय थाबासो जों बे सिखाखौ मोजां ना गाज्रि मिथिगोन आरो दानना नायबाय थाबासो।
औ नंगौ
बेखौनो माने मानसिजों बा हिनजाव गोदानजों बे बाथ्रा फावखौ बेखौनो रुजुदों जेनेबा। ओ ओ सोरहाबा हिनजाव गोदान लाबोयोब्लाथाय माने बे हिनजाव गोदाननि आखुखौथ नों गोदान समाव हमदां हायाना।
औ नंगौ नंगौ।
माने मा बेखौ हिन्जाव गोदानजों नों थाफाबाय थाबासोबा बेखौ लोगो मोनबाय थाबासो बा बेनि खामानि मावनाय दांनायखौ नायबाय थाबासो माने बेनि आखल आखुखौ हमदां हायो आरो।
औ औ
बे मानसिनि गुबै आखुखौ हमदांनो थाखाय जोंनो नै दान बा थाम दानसिम सम नांगौ आरो बेनिखायनो बे बाथ्रा बाथ्रा फावखौ बुंदों जेनेबा सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम होननानै बेखौनो रुजुनाय जादों आरो।
औ नोंगौ।
बे आरो माबाफोर मिथिनो लुबैबावदों नोंथाङा?
आरो बिदिनो दंबावो जे बे साल खुन्थानि रोजा नागिरनाय बेफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओ ओ माने साल खुन्थायावथ' रोदा थाखाया नोंथाङा नुफेरबाय नामा रोदाखौ?
ओ बेफोखौथ' नुवाखै नोंथां।
बे बेखौनो फोरमायो जेनेबा जोंथ' साल खुन्थाखौ माबेबा दंफां बा औवा खौसो जों दानफायनानै बानायोना।
औ नोंथां औ।
बे दानफायनाय जिरादाव बोरै रोदा हरफिननो जेनेबा हायाव गायबाथाय।
औ नोंगौ।
बे दानफायनाय जिरादाथ' रोदा हरफिनाना बेबायदिनो बे बेखौ फोरमायो जेनेबा ओ सोरबा सुबुङा बा जाथारै बा बे खामानिया जाथारानो नों माबेबा जिरादखौ मोननो लुुबैदों बे जिरादा गैफेरानो बे मुलुगाव बेखौनो नों अख्रा-अख्रा मोननो लुगैनाय बा हास्थायनाय जाय मोनथारै जिरायखौ हास्थाय लाबायथारग्रा बे सुबुंखौ फोरमायनो थाखायनो माने बे बाथ्रा फावखौ बुंनाय जायो आरो सालखुन्थानि रोदा नागिरनाय होननाया।
ओ नंगौ
बे आरो नोंथाङा माबाफोर मिथिनो लुबैबावदों?
आरो बिदिनो दंबावो ओंखारनाय
हेल' हेल'
नोंथां औ
अ अ खोनायाखैमोन नोंथां मा होनदोंमोन?
बे ओंखारनाय खानस्रिया हाबफिननो रोङा होननाय मोनसे दंना नोंथां?
औ औ औ दङ दं दे। माने बे ओंखारनाय खानस्रिया बेखौनो फोरमायो जेनेबा नोंथाङा बेखौ फोरमायग्रोदो जेनेबा नोंथाङा ओंखारनाय खानस्रिखौ हाब नामा माब्लाबाफोर?
उम नुवाखै नुनाया नोंथां।
औ माने बे दैज्लां समाव जेनेबा अखा हाखांना थांनानै खानस्रिफ्रा ओंखारोना बाहेराव बा अखा हाफुबाय थानाय समाव हाय माने बे खानस्रिया हा सिङाव हाबफिननो रोङा आरो ‌।
औ नोंथां औ।
ओंखारना थानाय समाव जेनेबा हाबफिननो रोङा नालाय बै न'आव थानाय हांसो बा दाउफोरासो जागारलांजोबो आरो बे खानस्रिफोरखौ।
औ नोंथां औ।
बे बेखौनो फोरमायो जेनेबा माबेबा खामानिया जानानै थांखांबाय बा बे खामानिया सैथो माने बे खामानिखौ खोमोरनो हाफिनला बेखौ फोरमायनो थाखायनो जेनेबा बे ओंखारनाय खानस्रिया हाबफिननो रोङा होननानै बेखौनो रुजुनाय जादों आरो।
औ नोंथां औ औ
ओमफ्राय आरो माबा लोगोसे दंबावो जेनेबा बेखौ खोनाबाय नोंथाङा बिफां सायाव मोफौ हायाव बाहागो होननायखौ?
औ खोनाबाय नोंथां खोनानायाथ' ओमफ्राय बेनि बागै बारा मोनथिनाय जाया नोंथां एसे फोरमायना होदों नोंथां।
बे बेखौ फोरमायो जेनेबा जेनबा जों सानै साथाम लोगो नांनानै हाग्राफोराव मोफौ होनो थांदों गोदोनि समावथ' जों बिदि बिदिनो जमा जमा लोगो नांनानै ओ हाग्राफोराव बिदिनो सेसा मोफौ बिदि होनो थाङोमोन ना।
औ औ
बे मोफौ होनो थांनायाव जेनेबा मोफौआ बिफांसायाव गाखोना थाबाय जों नुनाय लोगो लोगोनो। नाथाय जों गाहायाव थानानै मोफौखौ बुथारना मोनिनि सिगांनो जों बेखौ बाहागो रानग्रोबाय जेनेबा नों खर'खौ लागोन मोदोमखौ लागोन नों लानजायखौ बिदि होननानै जोंनि गेजेराव बाहागो रानलायबाय थाबाय आरो गाहायाव थानानैनो। नाथाय बे बाहागो रानबाय थानाय समावनो मोफौआ गाहायाव ओंखारनानै हाग्रायाव खारलांबाय नाथाय जों मोनासैनो मोफौखौ।
औ नंगौ औ।
बेखौनो फोरमायो जेनेबा जोंनि ओ मोगथां मुलुगाव बेखौनो फोरमायो जेनेबा मानसिजों रुजुनानै जेनेबा नों माबा मोनसे खामानि मावनो लादों बेनि सिगांनो नों बांद्राय सिमां सुजुदों बा जेनेबा हमनानै ला नों ओ लटारि लादों मोनसे गारि गोनां बे लथारि लानाय लोगो लोगोनो नोङो गारि मोनैनि सिगांनो आंनाव मोनखागोन साननानै नों बांद्राय सिमां सुजुगासिनो जेनेबा आं गारि मोनबाथाय बिदिनो गोजान गोजान जायगा शिलं दार्जिलिं बिदि बेरायहैगोन गारिखौ लानानै नाथाय खेला जानाय लोगो लोगोनो नोंनाव लटारिया नाङासै आरो गारिनिया बेखौनो फोरमायबाय जेनेबा बांद्राय खामानाय जायिनि सिगांनो बांद्राय सिमां सुजुनाय बे सिमां सुजुनाया जाफुङा आरो बेखौ रुजुनो थाखायनो माने बे बाथ्रा फावखौ बुंनाय जायो आरो। ओंखारनाय माबा सरि माबाया बिफां सायाव मोफौ हायाव बाहागो होनना बेखौनो बुंनाय जायो आरो।
ओ बेनिफ्राय दंबावो जोंहा मामोन र' ओ अखा अ नोङा सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा होननाया
औ नंगौ नोंथां
बेखौ मिथियो नोंथाङा?
बेखौ खोनायो नाथाय आं बारा मिथिया नोंथां।
ओ माने बेफोरखौ गोदो जोंनि आबौ आबौमोना माने गोथौयै साननानै बुंनाय बाथ्रा राव आरो बेफोरो जेनेबा बे बाथ्रा
फावनि ओंथिफोरा माने सैथो गोजाफ्राम आरो जेनेबा नोंथ' ओ अखा खोरोमबाय थानायखौ हानाय नुफेरदों नामा नोंथाङा माब्लाबा?
बिदिथ' नुवाखै नोंथां
माने जायै बांद्राय अखाया खोरोमबाय थायो बे अखाया बांद्राय हानो रोङा ओरैनो एसे एनै हानानै माने गुबुन दाब से थांगारो आरो बिदिनो सैमा बांद्राय जाय सैमाया सोंबाय थायो बे सैमाया अरनो रोंबाङा आरो जाय सैमाया सो सोङा बे सैमायासो माने डाइरेक्ट फैनानै नोखो सिरि सिरि अरनानै थाङो आरो।
औ नोंथां औ नंगौ
इयो बेखौनो फोरमायो जेनेबा ओ सोरबा सुबुङा बा सोरबा सासे सुबुङा माने गावखौनो गोरोंद्राय दिन्थिग्रा माने गाव नङाबानो जेबो जाया बे गासैखौबो रोंजोबगौ बे नङाब्लानो रावबो जेबोखौनो मावनो हाया बिदि गावखौ दुगानानै बुंनानै लाग्रा सुबुं बे सुबुंखौ बुंनो थाखायनो माने बे बाथ्रा फावखौ बुंनाय जायो आरो। सैमा सोंनाया अरनो रोङा बा खोरोमनाया हानो रोङा होननाया
औ औ औ नंगौ
ओमफ्राय आरो माबाफोर मिथिबावनो दं नोंथाङा
मिथिनो गोबां मिथिनो गोनां दंबावोमोन नोंथां। जेरैहाय बिदिनो दं गराय नुब्ला सिं बायो बेफोरबो दंना नोंथां?
अ औ गराइ नुब्ला सिं बायो दं। बियो बेखौनो फोरमायो जेनेबा नों लामाजों थाबायना थांगासिनो
औ।
बे थाबायना थांबाय थानाय समावनो जेनेबा नोंनि बे लोगोआ गारिजों बा साइकेलजों थांनाय नुबाय आरो ना ओमफाय नों बेखौ नुनाय लोगो लोगो नो बेखौ लाखिनानै ओइ थाथ' होननानै ओइ नोंथां आंबो थांफानोलै आं थाबायनो हाला होननानै बुनानै नों थांफाबाय आरो जेनेबा बेखौनो बुंनो ओमफाय जेनेबा नों खस्थ' मावनो बानानै सोरजोंबा ओ थांफानाय बा आजादियाव थांनो लुगैनाय बेखौ बुंनो थाखायनो। बे बाथ्रा फावखौ बुंनाय जायो गराय नुब्ला सिं बायो होननाया।
औ नंगौ औ औ।
बेखौनो रुजुनानै गोदोनि जोंनि आबै आबौमोना माने सिदायै बुङालासिनो एसे खेंसालियायैओ
बे बाथ्रा फावफोरखौ बाहायबोनाय नुदोंमोन आरो जोङोओ।
औ औ।
दे होमब्ला नोंथां बेखिनियानोसै
औ दे नोंथां औ औ फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ दे नोंथां।
औ औ।